हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंजों मानोबाफोर कल खालामदोंमोन नामा?
औ गिबियाव आङो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय।
अ आंनिफ्रायबो जासिनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथाङा आंजों दसे सम बर'फोरनि बैसागु फालिनायनि सोमोन्दै दसे रायलायजागोन नामा?
अ रायलायनो हागोन नोंथां औ नोंथां आं दा फ्रि दङ सावरायनो हागोन। दे
औ नोंथांनि ओनसोलावहाय बर'फोरा बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ हागोन हागोन नोंथां।
औ देलाय फोरमायलाय।
ओ बैसागो होननानै बुङोब्लाथ बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो खुंबोनाय बा रंजाबोनाय मोनसे ओ फोरबो ओ बे फोरबोआ बे फोरबोआव बर'फ्रा ओ गोबां रंजा बाजा बा जानाय लोंनाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागो फोरबोआव उम गोबां ओ रंजा बाजा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों ओ लोगोसे ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ मोननै रोखोमै खुंनायखौ नुनो मोनो। ओ बैफोर जाबाय सेथि बैसागुखौ जों जोंनि ओनसोलाव मोसौ मोसौनि बैसागु होननानै साननाय जायो। आरो गुबुन फारसेथिं नंगौ नोंथां गुबुन फारसेथिं नैथि बैसागुखौ ओ मानसिनि बैसागु होननानै साननाय जायो बेबायदिनो ओ मोसौनि बैसागु ओ जेब्ला सेथि सानखालि मोसौनि बैसागु ओ सेथि सानखालि मोसौनि बैसागुखालि ओ गोबां नखरनि आबादारि बा नखरनि गारजेना मोसौ थुखैनो थाखाय नांगौ जानाय मुवा बेसाद बैफोर मुवा बेसादफोरखौ ओ बैसागोनि सानसे सिगांनो हाग्रानिफ्राय ओ बुथुमनानै लाखानायखौ बा बुथुमनानै नयाव दोनफैखानायखौ ओ जों नुनो मोनो। ओ जेरै मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय मो खोना बाख्रि खब दिगिलिवा ओ बायदिसिना ओ नांगौ जा जानाय मुवा जेरै लाव फिथाइ फान्थाव फिथाइ हालदि बैफोरबायदि मुवा बेसादखौ सानसे सिगांनो बुथुमनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला बैसागोनि सेथि सान बै दिनखालिया आबादारि बा नखरनि गारजेना फुङावहायनो सिखारनानै ओ इसिंनि ओंखाम संग्रा ओ दो दोख्ला ख्ला ओ बैफोर ओ दो दोख्लानिफ्राय दो दोख्लानि खिथुआव नांनानै थानाय हांगार ओ बैफोर हांगारफोरखौ थालेर बिलाइ लानानै ओ बेफोर हांगारखौ ओ सिखा बा जायखिजाया गोबौ मुवाफोरजों थालिर बिलाइयाव सैख'नानै लायो आरो सैख'नानै लानाय बै हांगारफोरखौ थाव गुबै थाव गुबैजों मोजाङै अ गलायनानै जोंनियावहाय औवा हासुं बा दिगिलिवानि गानथि बै गानथिखौ मोनथाम रोखोमै दानस'नानै अ बेखौ मुथा खानाय जायो अ आरो मुथा खानानै हांगार लगायनानै लानाय थाव गुबैजों हांगार लगायनानै लानाय याव अ दिगिलि दिगिलिथिनि बे लावथि मुथा खानायजों अ मोसौनि बिखङाव गाबफुननाय जायो नोंथां आरो बेजों लोगोंसे ओ नंगौ नंगौ नोंथां उम बेबायदिनो ओ लाव बा फानथाव बा हालदै बेफोर खौबो अ फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै अ लायो आरो बे फिसा फिसा थुख्रा खालामनाय लाव फानथावफोरखौ अ मोसौ थुखैनाय अ हांगार फुनखांनायनि उनाव मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय अ दैमा बा जाम्फै बा दंग' अ बेफोराव होलांनायखौ नुनो मोनो अ आरो बे समावहाय आबादारिफ्रा लाव फानथाव आरो हालदै बेफोरखौ लांफानायखौ अ मोसौ थुखैनाय समाव नुनो मोनो अ लांफानायखौ आरो बेबायदिनो अ बैसागुनि समाव बर' बर'फोरा अ मोसौखौ लावथिजों बुवा होननानै अ खोनानो मोनदों अ बेजों लोगोसे बै समावहाय अ मोसौखौ दिगिलिथि दिगिलिथिनि लावथिजों अ बुयो होननानै अ खोनानो मोनदों आरो ओह बे मोसौ थुखैनाय समाव अ बर'फोरा लाव फानथाव बा हालदै बैफोरखौ सारनानै मोसौखौ थुखैयो आरो बे मोसौ थु खैनाय समाव अ जोंनि ओनसोल बा जोंनि बर' अ गामियाव गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि खुगा खुगा सोलिबोनाय खुगा मेथाइ अ बै खुगा मेथाइखौबो अ खननानै मोसौ थुखैनायखौ नुनो मोनो नोंथां आ बिदिब्ला नोंथां नंगौ नोंथां अ बेजों लोगोसे अ नैथि सानखालि मानसिनि बैसागु अ बै सानखालि न'खरनि बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै अ गिबियावनो अ न'खराव थानाय थानसालि बे थानसालियावहाय अ इसोरनि गाहाम हामलायनानै बा न'खरनि बयबो गाहामै गोदान बोसोराव अ थानो हायो जेबो बेराम आजार जाया बेफोरखौ हांख्रायनानै बा आ आफा इसोरनियाव बोर बिनायखौ अ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे अ बै साननिफ्रायनो अ गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गेदेरखौ अ मान बावनाय बैफोरखौ नुनो मोनो अ आरो बे दिननिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव न'खर न'खर हाबलायनानै अ मागिनाय अ बैफोरबायदि नुथखौबो नुनो मोनो नोंथां आरो जाय न'खराव मागिदों नंगौ नों थां जाय न'खराव मागिदों बै न'खरनि मानसिफ्रा जानाय लोंनाय न'आव अ बैसागुनि थाखाय संनानै दोन थानाय माइब्रानि जौ माथानि जौ अ बैफोरबायदिखौ जों न'खर न'खर हाबलायनानै लोंलायनाय बा जालायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बै दिननिफ्रायनो जोंनि हालामाव अ गामियाव लांदां बैसागु मोसानाय बा स्टेज प्रग्राम बेफोरखौ अ नुनो मोनो नोंथां अ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव अ लानदान बैसागुखौ माबोरै अ खुंनाय जायो बैसागु फोरबोआव बैसागुआव नोंथाङा एसे फोरमायथिहरनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव खुंजानाय अ लांदां बैसागुनि सोमोनदै
हागोन नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलाव ओरैनो बैसागुनि समावहाय लांदां बैसागु फालिनाय जायो दा लांदां बैसागुजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय माखासे बादायलायनाय फोरबो गथ'फोरनि बादायलायनाय फोरबोबो ओ ला फानाय जायो जेरै खन्थाइ आवरायनाय ए खारनाय बारनाय ए बेजों लोगोसे मोसानाय बेफोरखौ जोङो बादायलायनाय हिसाबै लानाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला बैसागुनि समावहाय जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बादायलायनाय अ खुङोब्ला उन्दै गथ'नि साहसफोरा बारायो होननानै गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ दा बेनि थाखायनो बैसागु नि समावहाय रंजानायजों लोगोसेयैनो ओरै थाइमखौ ओ समायखौ ओरैनो थांहोआ लासे सेनो अ माखासे बादायलायनाय फोरबोखौ लाफानाय जायो आरो लांदां बैसागुआव जोङो जोंनि ओनसोलावहाय रेकर्ड खालामनाय बा आ केसेटजों मोसायालासेनो बावहाय बर'फोरनि दोरोङारि आगजु फोर जेरै खाम सिफुं जथा अ बेफोरखौ लानानै हौवाफोरा जेरै गामसा आर'नाइ हिन्जावफोरा दख'ना बर'फोरनि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनाय बा दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ लानानै अ बेवहाय मोसानो होनाय जायो आरो बेवहाय ए जायफोरा माने दोरोङारि ए दोरोङारि गा दामग्रा देग्रा बर'फोरनि आगजु बेफोरखौ लानानै मोसाया बेफोरखौ बेवहाय मोसानो थाखाय सुबिदा होनाय जाया अ जायफोरा बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो माने गाननाय जोमनाय दख'ना बेफोरखौ लानानै मोसायो बेफोरखौसो लांदां बैसागुआवहाय अ मोसानो थाखाय बा दिन्थिफुंनो थाखाय बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय सुबिदा होनाय जायो अ बेबायदिनो लांदां बैसा बैसागुआव अ बर'फोरनि अ गाननो दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो दामनाय देनायखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे माने बेवहाय गोबां रोखोमनि रंजानाय रंजानाय बाजानाय बेहाय खालामनाय जायो आरो बादायलायनायबो खालामनाय जायो दा नोंथांनि ओनसोलावहाय अ नोंथांनि ओनसोलावहाय लांदां बैसागुखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना
अ नोंथां अ जोंनि ओनसोलाव अ लांदान बैसागु होननानै बुङोब्ला गिबियावनो बे लांदान बैसागु फोरबो बा खुंथाइखौ अ मोनाबिलिनि उ बा रिंगानिफ्राय गु गुरिंगासिम जागायनायखौ नुनो मोनो आ लांदां बैसागु होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जों लांदां फोथाराव मोसानायखौ नुनो मोनो अ बे लांदां फोथाराव मोसानायाव फांसे अ दंफां बिफां गायनाय अ जों नुनो मोनो जोंनि हालामाव आरो बे लांदां बैसागु मोसानाय समाव अ बादायारि बा बाहागो ला ग्राफ्रा सेंग्रा सिख्ला लाइमोन अ मोसाखावरि बिथांमोनहा अ बे लांदां बैसागु मोसानाय समाव मोनसे गाबनिनो दख'ना गाननाय आरो मोनसे गाबनिनो अ हारसा गाननाय बा आर'नाइ गाननाय अ आरो हौवाफोरनि बिथिङावबो मोनसे गाबनैनो गामसा गाननाय बा अ गस्ला गाननाय बा आर'नाइ खावखानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे समायना रमायना बाजारनिफ्राय मोननाय अ देलायग्रा अ बेफोरखौ देलायनानै आ बर' लाइमोन हिन्जावसाफ्रा अ मोसानाय मोसानाय सेंग्रा सिख्लानि मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो बे मोसानायाव फ्राय जोंनि ओनसोलाव आ लाइमोन हिनजावसा बा गोमो गाबनि दख'ना गाननायखौ नुनो मोनो आरो हौवासा हौवासाफ्रा गोथां गाबनि गामसा गुफुर गाबनि गस्ला आरो गोजा बा गोथां गाबनि ओ आर'नाइ खावफानायखौ नुनो मोनो। हिन्नजावफोरा बेबायदिनो फास्राखौ ओ गोजा गाबनि आरो आर'नाइखौ गोथां जानजियाव खाबथा दानो थाखाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो खानाय खफायाव ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बिबार खानानै लानाय ओ बेफोरखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो लानदान बैसागु मोसानाय समाव ओ केसेट बा मिउजिक ओ बेफोरजों मोसानायखौ नुनो मोना। ओ खालि बे लानदान बैसागु मोसानायाव ओ माखासे मोसाखावरि हान्जाजों फैबानाय ओ बिथांमोनहानो खुगाजों मेथाइ खननानै ओ आरो बेजों लोगोसे दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बैफोर माखासे दामग्रा दागजुफोरखौ लोगोआव दामफानानै ओ हायला हुला मोसानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि बैसागु आयदानि सायाव सावरायनाय ओ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबसै नामा?
औ जागोन दे जागोन दे दे बिदिब्ला।